अ नोंथां
मा खबर नोंथां दं नोंथां आं बिदिनो थाबायगासिनो दं।
अ अ अ
ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो दं नोंथां न'आवनो सखआव थांदोंमोन फैबाय।
ओ नोंथांलाङा आचसा नोंथांलाङा मा साय गायखांबाय नामा?
गायखांनाया गायखां थयाखै नों गांखांदोंलै दा आङो गोथौआव दं। औ जावायदो थारमाने खोथिया फुनो हानाय जाथ'वाखैनो।
नोंथांलाङालाय?
ओ नोंथां जोंहा जोबथ'बाय दासान्दि
ओरैनो कै बिगासो दं नोंथांलांयालाय?
नोंथां जोंहा तिन बिगाल'सो दंमोन ओमफ्राय बेखौबो न'आवनो गायजोब्बाय। ओमफ्राय नोंथांहलांयालाय?
जा बारा गैयालै नोंथां बिदिनो सारे पास बिगा दं। खोनादो?
ओमफ्राय नोंथां नोंसालाय माइ गायनायखौलाय हाजिरा लादों ना न'आवनो गायदों?
हाजिरा माने हाइजिराबो दं बेनिफ्राय आरो साव सावरिबो लिंदोंमोनलै नोंथां। नोंथांलांयालाय?
नोंथां जोंहा
न'आवनो गायबाय मानोना जोंहा हायानो एसेल'ना। स जोंहा न'आवनो गायदों ओमफ्राय खोथिया फुनायाबो जोंनो फुदों मानोना एसेल'ना बेनिखायनो जोंहा न'आवनो गायदों। ओमफ्राय नोंथां नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि जा बोथोरा मा रखम दा?
दासान्दि अखा हाथ'वाखैनो नोंथांमोननिथिंलाय?
नोंथां जोंनि जा एसे अखाफोरा थायफैबाय थादों दा।
नोंथांमोननिथिं ओरैनो दा खैथ नोंथाङाथ गायखांबाय ओरैनो फालला बेसेबां आरो आखा बेसेबां फुदो नोंथांमोननि खोथियाखो एरैनो?
ओ नोंथां जोंनि जा फाल्लाया दाइनजौ राङाव फुदों ओमफ्राय औ आखासि सस्टेमा जिबा राङाव फुदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिजालाय?
जोंनि दाबो बिदिनो नोंथां एखे बायमाना खम नोंथांमोननिसे।
ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय दैमा दंना गैया?
दं नोंथां
ओमफ्राय नोंथां ओ दैमाया एबारलाय दैबाना जादोंना जायाखै नोंथांमोननि जा?
दैबानायाथ' माथुरि खोनायदो लाबदो दैबाना जाथ'वाखै नोंथां। गोबाव जाबाय ए खनसे जादोंमोन अथेयाचार न' बां एकसेब फोखार लांजोबदोलै नोंथां। थानो सानो जायगा गैया ओरैनो खेथिनि अनिस्थ' मायबा मायबि बेफोर खालामना गालांथारोमोन एबार फायथ'वाखै आरो ना नोंथां। सुइस गेट दं फैबाबो।
नोंथां नोंथांमोननिथिंलाय?
नोंथां जोंनि जा खाथियाव दैमा गैया नालाय जोंनि जा बेनिखायनो दैबाना फोर जानो नागिरा आरो। ओरैनो अखा हानायफोरा एसे गोसा हाब्ला दुब्लिफोराव जायो। बेनिफ्राय बिदि दैबाना जाद्राया नोंथां।
औ औ उम ओरैनो नोंथांमोननियावलाय फरियाला साबैसे दं।
नोंथां जोंहानाव बारा गैया साब्रैल'
अ बुंनो हागोन नामा सोर सोर दं ओरैनो
जोंहा आगै दं। आइ दं आफा दं ओमफ्राय आं दं नोंथां।
औ।
ओमफ्राय नोंथांमोनलाय हासार हो ना होआ हा माइ गायनायाव?
आसारखौ होयो नोंथां।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा हासार होयो नोंथांमोना?
दा बुंना हबा दा इउरिया होयो नोंथां। पथास होयो दा माने माबा जाबाथाय दा माने मा होनोमोन बेखौ माइआव जेनेबा बाइक सोमखांबा माबा होनबा एम्फौफोरा जाया होनोमबा नोंथां? बेफोरखौ होयो आरो दा नोंथां हासारखौ
औ नोंथां।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय बे साननैसोआ मा खालामबायदोंं नोंथां ओरैनो बल सल गेलेनाय योना नोंथाङा मायबाफोर खामानि मावो?
गेलनाया गेललि दा नोंथां जेनेबा दा खेथियाथ' जोबाखै नालाय जोंहा। दसे मावबाय न' मालाबा आरो' गेलेनो थांनो टाइम मोना आरो ना फुटबल गेलेयो ओरैनो नोंथां। नोंथाङा नोंथाङालाय?
नोंथां आंबो बिदिनो जोंनिया। जोंनिया थारमाने खाथियावनो फिल्ड दं नालाय बेयाव जों लोगोफोरजों थांनो गेलेयो। जोंहा दा आरो फ्रिबो जाबाय नालाय माइसायबो गायखांबाय स' नोंथां जों बेलासे बेलासे थाङा आरोना लोगोफोरजों।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय बबेयाव गेलेयो?
आं ना
औ नोंथां।
आङो मोननै जायगायाव गेलेदों नोंथां जेनेबा साइड बेक बेनिफ्राय फरवार्डआव
औ।
नोंथाङालाय?
नोंथां आंबो साइड बेकआव गेलेयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो लोगोफोरा गैयाबा आं बलखेयाव थायो।
औ औ। ओरैनो नोंसोर नोंथांमोननि माबाखौ बुंनो हागोन नामा जेनेबा दा क्लाबाव नाम थाया होमबा?
अ नोंथां आं दासान्दि क्लाबाव गेलेथ'वाखै।
ओरैनो गामियाव दंना गैया ओरैनो
गामियाव नोंथांजों जोंनि जा गैयानो दे एसे माने गुबुन मोनसे गामियाव दं आरो ना बेयाव लिंदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जाद बिदि नोंथां जोंनिया लोगोफोरबो गैया नालाय बारा ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय दङ नामा बिदि?
दं नोंथां जोंनिया गामियाव
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नेमखौ।
औ नोंथाङा ड्रेगन लाबोलै नोंथां जोंनि खोनाद'
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङाला नोंथांङालाय नोंथाङा ओरैनो बेसेसिम फरायनाय
ओ नोंथां आं दा एम ए फरायगासिनो दं
औ औ औ बेसांसिम सिखारो नोंलाय
एबारसो नाम लगायदों नोंथां एबारसो फार्स्ट ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो नोंथां दा माबा फर सेमआव फरायगासिनो दं आं दा
आदसा नोंथां बि एनि ओमफ्राय नोंथाङालाय बेरायनो थांनो लुबैयोना लुबैया
बेरायनो थांनो लुुबैयो नोंथां लुगैबा मा जानो दा गारि मथर गैजाया न' लोगोफोरजों थांदों ओरैनो मालाबा मालाबा थाङो थारमाने थांनो मोना आरो दा इदि नोंथाङालाय
नोंथां आंबो थाङो बिदिनो लोगोफोरजों ओरैनो
ओरैनो अबाव ओरैनो अबाव अबाव थांखो
नोंथां आं बगामाथि थांबाय ओमफ्राय भुटान थांबाय ओमफ्राय बै जोंनिनो खाथि खाथिनि एसे खाथिनि नलबारियाव एसे मन्दिर गिदिर दङ ओमफ्राय बेयावबो थांबाय ओमफ्राय गुवाहाटियावबो जा जोबोद दा आरो गोदान गोदान जायगा ओंखारसोदोंना नों नोंथां बेयावफोराव थांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो दारागाव थांबाय थांबाय भुटान सुकि थांबाय बेनिफ्राय बगामाथि थांफेरबाय बेनिफ्राय आरो मदन काम कामदेबफोराव थांबाय आरो दा नोंथां
नोंथाङाथ' बुंदों दा नोंथाङा दारागावआव थांबाय होनना ओमफ्राय नोंथाङा दा दारागावनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा जायगाफोरा मा रखम नोंथां
हागोन नोंथां पाहार जेनेबा पाहार साथि दङ खाथि दङ बिनिफ्राय आरो अन्थाइ दं आरोना बिफां दङ बिनिफ्राय गेजेराव दैमा दंलै नोंथां बिजाबो बिजाबो थारमा बियाव खावसे बियाव खावसे गेजेराव बोहैना दै फायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय आरो भाहार सायाव आरो इमान फट' दिखांनो हानाय जायागा दं आरो ना नोंथां ओरैनोथ' दारागावा जागाया नायथावनाबो पाहार खाथि नालाय आरो बिफां लाइफांबो दङो मोजाङानो पिकनिक प्लेसआ थारमाने मोजां आरो ना नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बगामाथिनिखौबो खोन्थानो हागोन नामा एसे
बगामाथिखौबो बिदिनो दा बगामाथिनावबो अन्थाइ अन्थाइ दं बिनि उनाव आरो पाहार सायाव आरो बुद्ध मन्दिर दं दा बगामाथिनिसै आरो दारागावआ बै मा साबसिन आरो ना आंनिबा आरोना नोंथां
औ नोंथाङा
बगामाथिनिसै दारागावआ नायनो बाङाइ माने समा ना बगामाथियाव थार माने बोग्रि बिफांनि बाहेरा जेबो गैया दारागाआवबो दङ थेवबाबो आर दारागावनिया जागाया मोजांसिन आरो बगामाथिनिसै आरो ना नोंथां बुंनो थाङोबा आंनिबा र' गुबुनफोरनिबा आं दा मिथिया र' इसे
औ नोंथां औ
उम
ओमफ्राय नों मा नोंथाङा बुंग्रोसन नोंथां
नोंथाङाथ' फुटबल गेलेयो होनना बुंबाय नोंथां आं फुटबल एसे थारमाने सोंनो नागिरदों नों खेलानि बिखय आरोना ए ओरैनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो फुटबलनि जेन'बा
औ नोंथां फुटबलनि बागै नोंथाङाथ' बांसिन नानो मोनथिखायो आं एसे एनला बुंना होनोसै मानोना नोंथाङाबो गेलेखानाय मानसि नालाय नोंथां ओ फुटबल अ नों बिथां गासै दा फुटबलाव गासै एगार'जोन गेलेनो हायो आरोना
औ
सासे गलपस्ट ओमफ्राय दा फुटबल गेलेनो थाखायथ' नोंथाङा आथिंखालिबो गेलेनो हायो ओमफ्राय जन्थाजोंबो गेलेनो हायो आरोना नोंथाङा दा जन्थाजों गेलेबा नोंथांना सेफटियाहाय मोजांसिन जागोन आरो ना मानोना बेलेग गुबुन मानसिफोरा दा जन्था गाननायफोरा नोंथांखौ दा नोंथांनाव जन्था गैयाबा नोंथांखौ गालानोबो हानाय ना स' नोंथाङा जन्था गानना गेलेबा एसे सेफटि जायो आरो
औ औ से जेनेबा दा बिदि होनबा बिदैयाव थाया मा लेफारि थायो
औ औ नोंथां औ
औ जासमेन बिदिबो थायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा दा फुटबल गेलेबालाय नोंथांना देहाफोरा मोजाङानो थायो आरोना माने फिट थायो स्ट्रं थायो नोंथांनाव लोमजानाय जाया बे बेफोर गगा मोननायफोरा माने थाबैनो बारसोमनो हाया आरोना
औ औ
नोंथाङा स्ट्रं थायो स'
प्रेकटिस गोलोमदै गोल गोलोमदै आ गगोन नाथाय जेनेबा मोजां जायो आरोना नोंथां ओरैनो फिल्डआ बेसेबां गोजान जागोन नोंथांमोननियालाय
नोंथां फिला जोंनिफ्राय नैजौ थामजौ बा ब्रैजौ मिटारसो जागोन आरो ना नोंथां एमानबो गोजान नङा मानोना गामिनि नालाय फिला स' बेयाव जों गेलेनो थाङो लोगोफोरजों
औ
दे होमबा नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय गोजोन्थों
गोजोनथों